नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो ओ दा आङो नोंथांजों ओ माखासे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बेनो जाहैबाय हान्था मेला खालामनाय नि राहा आरो बेफोर गोदो माबायदिमोन बा दा माबायदि जाखो दा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो होनानै आङो नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ नोंथांनि नोंथाङा नोंथाङा मोजां आयदाखौनो सोंदों आं दानिया फोरमायनोसै। जेनेबा जों हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' बुं मिथिनो हाखायो जोंहा मा होनो थांलाय फैलायनि राहा राहाखौ होनो आरोना जेरै राहा लामा बेखौ जों मोनथियो दानि जुगाव जोंना माबायदि जानानै फैदों ओ आं जेनेबा नोंथां नों नोंथाङा जेनेबा दानि मुगानि हान्थाेलाखौ फोरमायदों आङो गोदोनि हान्था मेलानि सोमोन्दै फोरमायनोसै आरोना नोंथां जेनेबा गोदोहाय जोङो माबायदि हान्था मेलाखौ जोङो खालामनाय जायोमोन आरोना नोंथां। ओ मानो होननानै बुङोब्ला बे हान्थ मेलानि सोमोन्दैनो रायज्लायनोखौनो हरखादों नालाय बे सोमोन्दै माने एसे एसे फोरमायलाय दिनि ना जेनेबा जोङो गोदो गोदाय हान्था मेलानि राहा लामा होननानै बुङो अब्ला जोङो मोनथिखायो मा होनो गोदोनि समाव माने बांद्राय गारि मथर जे गैयामोन आरोना बिनि थाखायनो गोदोनि मानसिफ्रा एबा सुबुंफ्रा गोबां दुखु जारला सहायनो गोनां जादोंमोन आरोना नोंथां जाय माने गोदोहाय माने जोङो मोनसे जायगायाव थाङोब्ला माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्ला जोङो मा जायोमोननो माने बेयाव जोङो बांसिनानो जोङो। थाबायनानै थांनांगौ गोनां जायामोन आरोना जेरै जोङो सानसे सानसे थारला जोङो थाबायनानै बे मोनसे जायगासिम जोङो थांनो गोनां जायोमोन एबा जोङो सानसेजों मोन बा लामा गोजानबा जों सानथाम सानब्रै एबा मा होनदों बा से दान गाहाम जोङो थाबायनो गोनां जायोमोन आरोना जेरै जोङो अबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव जोङो केम्प खालामनानै माने बेबाबा मोनसे दाबसे जायगायाव जोङो ज' थानानै जोङो खनसे आरो खिनसे फिन खनसे थाबायफिननाय हैखौ लायोमोन आरोना गोदोनि समाव बिदि होननानै मिथियोमोन आरो गोदोनि समावथ' मिथिखायो जोंनिया माने गारि मथर गैयिनि जाउनाव जोङो माखासे मा होनो ओ न'आव फिसिनानै लानाय जुना खौनो जों बाहायोमोन जेरैहाय जोङो गराइ- गराइखौबो जोङो मा होनो थांलाय फैलायनि ओ-ओ हान्था मेलानि राहा हिसाबै जोङो बाहायनाय जाबोदों आरो ना जेरै जोङो गाराइ जों फिसिनानै लायोमोन। जोंनो गाइजों गाइखौ फिसियोब्ला जोंहा गायाइआ गोख्रै खारनो हायो नालाय बेनि थाखाय खायनो जोङो गराइखौ दाबसे जायगायाव लांनो थाखाय माने बाहायनाय जायोमोन आरोना जाय जायफोरनि न'खरा माहाजन जेनेबा धोनि बैबायदि सुबुंफोरा मा जायोमोन मानि बिसोरो हान्था मेलानि राहानि थाखाय बिसोरो गाइफोर मैदेरफोर बिसोरो बाहायनाय जायोमोन आरोना जायफोरा न'खर न'खरा गोरिब गुन्द्रा बिसोराथ' बिसोरो जेरैनो थाबायखानांगोनखा आरो मिथिखायो गोदोहाय माबायदि आरो गोदोनि लामाखौ फोराबोथ' बुंनाङो हाग्रा बंग्रा एबा मा होनो हाजो हाला हानो हाजो खंखरफोरजों थांनो गोनां जायोमोन आरो ना नोंथां जाय जायनि बे गोदोनि समा माने जोबोरैनो ओ खस्थ' मोनो होननानै बुंनो हायो आरो ना नोंथाङो जे जेनेबा जोङो माखासे जोङो बि बिदिनो माल माथा लांनो थाखाय जोङो मोसौ गारिफोरजोंबो जोङो थाङो लांलाय लाबोलाय खालामोमोन एबा मोसौ गारिजोंनो मा होनो थांलाय फैलाय खालामोमोन आर ना मोसौ गारि जेब्ला जोंनिफ्राय मोसौ गारि फैदों अब्लानासि मा होनो आ एसे अ खस्थ'आ गोरिब बे सुबुंदफोर सुबुंफोरनि थाखाय एसे रेहाय मोननाय बायदि जानानै फैदों आर ना जोङो मोसौ गारिफोरखौनो जोङो न'आव बानायनानै जोङो माने एबा गामियाव बानायनानै जोङो बे मोसौ गारिजोंनो माखासे माल माथा लांलाय लाबोनो थाखाय गिदिर गिदिर बुस्थुफोरखौ लांनाय लाबोनाय खालामनो थाखाय जोङो बेखौ मोसौ गारिखौ बाहायनाय जादों आरो ना बेजोंनो लोगोसे दंबावो जेरै उदगाद मा होनो उद उदगाद बे उदगाद'खौबो मा होनदों बे राजस्थान बे बालाहामानि सुबुंफोरा मा खालामदों बेखौबो बिसोरो बे हान्थामेलानि थां थाबायनाय लाहार लामायै बाहायनाय जादों आर ना जेरै जों उदगादननि बिङाव गाख थांनानै जोङो थांनो हायोमोन आरो आरो माखासे माल माथाखौबो जों लांनो हायोमोन आरो बेजोंनो दंबावो जोंहा मा होनो गाघा गादा जेखौ जों इंलिसाव दंखि होन ना बै दंकि दाबो मा जादों बेफोराव औ बिसोरो माल माथा खानानै लांनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आर ना आरो बर'नि सुबुंफ्राथ' मोनथि फिसै दाबो जोंहा सैमाफोरखौ बे सैमा गिदिर गिदिर फिसना बे सैमा गिदिरफोरखौ बिसोरो मा होनो बोयो बोहोनानै बिसोरो गावसिरनि बे जिरायग्रा माबायाव जिर होनानै बो होनोनाय जायोमोन आरोना बेफोरबायदियै जोंनि गोदोनि हान्था लामा आ गोदोनि बेयो माबाया मा होनो थाबायनाय राहा लामाया बेफोरबायदि जानानै फैदों आर ना नोंथां आरो बिदिनो बुंबावगोन गोदोहायथ' जोङो बुंनो हागोन जोंनिया जेरै जोङो मा होनो माखासे नावफोर नावा जाहैबाय फिसा फिसा नाव बैसोरजोंबो जोङो दैजों दैजों बारनो थाखाय जोङो नावफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनबोदोंमोन आरो ना खिन्थु दानि जुगावथ' जों मोनथिनो मोनो दा गोबाङानो लासै लासै मुगानि उनाव मुगाजों सोलायबोनो हमबाय आरोना गोनोखोआरि मुगा जायखौ जोङो गोनोखोरि मुगा होनो बैफोरो मा होनो दावगाबोहोनायनि थाखाय दानि दानि माखासे मा होनो हान्था मेेलनि राहाया गोरलैनिफ्राय गोरलैयनो बिदि जाबोनो हमबाय थादों आरो ना नोंथां आरो नों जाय समाव जोङो मा होनो गोदोहाय जेबायदि बाहायबोनांगौ जोङो मा होनो बाहायनो हानायबा बाहायनो हाथाव जिब जुनारफोरखौ एबा बुस्थुफोरखौ बाहायबोनानै बिसोरो हान्था मेला आयाव माने खालामबोदोंमोन आरोना जोङो बेखौ बुंनांगोना आरो। ओ थाबायनायाव जोङो मा मोनोमोन जेरै जोङो अखा, दै, बारहुंखा माबा मोनसे सान्दुं बेफोरखौ जोङो सयज' खालामनानै जोङो थांनो गोनां जायोमोन आरोना जोङो। नङाबा माबेबा मोनसे हाग्रायाव जोङो जिब जुनारनि गाग्लोबनायखौबो जोङो सरज' खालामनो गोनां जायोमोन। बा बिसोरजों जोङो बारसोमनानै थांनो गोनां जायोमोन आरोना गोदोनि गोदोनि माव आरो गोदो खैफोद गोनां होनानै जोङो ह- हमनानै लानाय जा लानाय जादों आरोना गोदोनि हान्था मेला थांनाय राहा लामाखौ। दानिया नोंथाङा आङो दानि मुगानि नि हान्था मेलानि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होबानो जाबायना नोंथां दे बिदिबालाय नोंथां। फोयदो।
नोंथाङाथ' जेनाखि गोदोनि हान्था मेला खालामनायनि सोमोन्दै ओ बिराद गुवारै फोरमायनानै होलांबाय। दा आङो जेन'बा दानि मुगानि हान्था मेलानि सोमोन्दै फोरमायनोसै। ओ दा दानि मुगानि हान्था मेलाया ओ जोङो ओ गोबां जौगानायखौ जोङो ओ नुनो मोनबाय। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालाव ओ बिगियाननि मोनसे बानायलायनाय मुगा
बे मुगायाव ओ जोंनि सुबुं माहारिया जाबायदि बिगियान जों लादों गोबां गोदान गोदान आगजु मुवा बेसाद गैया जालांबाय जायनि आरो ओ खम समनि गेजेरावनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हानाय जानानै फैबाय। दा बैफोरबायदि ओ जेनाखि हान्था मेलानि जौगानाया
सोलोंथाइ लादाय
आरो गावनि गियान खौ सोलोंथाइनि गेजेरजों फेहेरनानै बायदि रोंगौथि दानानै लानायनि गेजेरजों बेदिनो सुबुं माहारिया ओ बे बेसिम सौफैनाय जाबाय। दा बेनि आन्दोयाव गासै
सोलोंथाइयानो थायो मानोना सोलोंथाइसो ओ ओ ससे सुबुं
मोनसे दोरोमखौ दोनथदो आरो दा हान्था मेला खालामनायानो जाहैबाय जोंहा गुबुन दाबस दाबसेसिम दा आथिखालावहाय जोङो नुनो मोनदों जे ओ जथ' बासायनाय जाय मालाय खालामनो दा बैफोर जायखाया जे आथिखालावहाय मानो होनबा सुबुं माहारिया मैदेर गारि गराइ गारि सोलायो ओ बायदि मथर गारि जेरै बा मटर साइकेल बेफोरनि गेजेरजों दावबायोब्ला हानथियो दा बेफोर बायदि दा जेनाखि ओ आथिखालाव हाय बाय गिदिर निफ्राय गिदिरसिन जौगानायनिफ्राय जौगानायसिम जानानै फैबाय। दा आथिखालाव हाय जोङो ओ बास ओ ओ आरो ट्रेन आ बेफोरबायदिनो जे आथिखालाव जे गैया लंपेन जों दावबायनायाव जे जोंनि गोबां समसिमावनो जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनो हायो एबा समनि आखाल ब्लाबो जोङो समखौहाय ओ मोजाङै मोनस खालामनायाव मेनेस खालामनो हायो दा बे बादिनो जेनाखि आथिखालाव संसारनि जौगानाया सुबुं आंदि खालामनायावबो गोबांनो हेफाजाब होदों। मानोना सुबुंफोरा आ गिदिर फालांगि खालामदोंमोननो ओ रांजों थांनो हायोब्लाबो गोबां सम नांगौ जायो ओ खम समनि गेजेरावनो जों गुबुन दाबसे जायगायाव सौहैनो हानायखाय ओ फालांगि बिथिङावबो सुबुं माहारिया जौगानो हाबाय। जोंहा सान्था मेलाया जौगायो बाबो फालांगि बिथिङावबो जौगानो‌ हायो। जों हा थाखा फैसाया जुदि ओ ओजोंहाय थाफैयो। जायोब्ला बावनो जोंनि गेजेराव हान्था मेला आ ओ जोंनि गेजेराव ओ फालांगिया मालाबाबो जौगानाय नङा। दा बा आगुदै ओ आबुं साकसेसफुल जानो हानाय नङा। दा जे ओ जोंहा ओ जोङो नुनो मोनो जे आ-आथिखालाव हाय ओ सुबुं माहारिया ओ गासै गावनि ओ गोनां जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौ ओ सानै हयै ओ दिहुननानै लानाय दङ। ओ जेरैहाय ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ सेनफोरनि गेजेरावनो जोंनाव गोबां सेनफोर दङ। जेरै बेफोरनो ओ बेसेबां समनि गेजेराव सहैनो हायो। ओ बैखौहाय औ बा हायनानै गोदान गोदान ओ टेकनलजि बाहायनानै बेवहाय ओ गोदान गोदान इन्जिन फोलेर नानै लानानै आलु गायफानाय खौ नुनो मोनो। जेरै फोरला ओ बेफोरनिफ्राय हायो। दाबोसो जोबोद मख'जाथाव खम समनि गेजेरावनो गुबुन ओ दाबसे आ आ गुबुन दाबदसे जायगासिम थांनायाव ओ जोबोरैनो हेफाजाब होयो। दा बैफोर बायदि ओ हान्थामेल लानि ओ जौगानाया आ सुबुंनि ओ रांनि लानायाव ओ ज'मा हेफाजाब होदों होननानै बुंनांगोन। ओ मानोना ओ हान्था मेलायानो जाहैबाय जाय सुबुंफोरनो थांना थानि बुंनांगोन मानोना आ जोंहा हानथाल राहा गैयामोन जोंहा। ओ दासो जों आं सानो माबा मोनसे लायनो ओंखारोब्ला ओ बा जोङो माबा मोनसे खामानि मावनांगौ जायोब्ला ओ गाज्रि गारि मथर गैया लाबा हान्था मेला गेरा हाजोआव‌ दा जोङो बै जायगासिम थांनो हायाबो जानो हागौ दा ओ बेनि थाखायनो ओ दानि जुगावहाय आ जेनाखि ओ हान्था मेलानि जौगानाय बे जौगानायाव हाय जोंखौ जोबोरैनो हेफाजाब होदों हान्था मेलाजों दानि जुगाव हान्था मेलाजों फाय दा जोंहा समाबो जाना फैबाय दोनथ'नोसै